हेलौ अ नोंथां औ। नोंथाङा आंनि माहोनगोन रायलायनायखौ मोजाङैनो खोनाहैदोंना?
औ औ खोनादों।
औ।
नोंथाङा खोनादोबा आंनिखो?
औ आंबो मोजाङैनो खोनाफैदों नोंनि राय
औ बुंलाय मानोहरदोंमोन।
अ थ होमबा नोंथाङा दा माखालामनानै दंथयो?
उम आं जिरायनानै दोंथयो।
अ। अ नोंथांमोनथिं बोथोरा मोजाङैनो दंबा दायो?
उम बोथोराथ दा दोंथयो गरमजाना दोङो ओमफ्राय अखा बोथोरनालाय अखाबो हाहां हाहां।।
जाखांबायनामा नोंथाङा?
औ जाखांबाय नोंथाङालाय?
आंबो जाखाङबायमोन जाखांनाया। जाखांनानै दसेसम। ओरैनो बायजोआव जिरायफैनानै दंफोयो। ओ त' होमबा नोंथां आङो गुबैखोथायाव फैनोसै।
औ बुंलाय।
आङो नोंथांनो कलहरनायनि गुबै जाहोनानोजादों ओ जोंनि माहोनगोन ओह बर'फोरनि जेनेबा जुमाइ एब जौ ओ सेरेब जेनेबा माइब्रानि आरो मा थानि बेखौ। माबोरै बानायो आरो ओह माबोरै जाहोयो बेखौ नोंथाङा एसे माहोनगोन फोरमायनानै खोन्थानो हागोन नामा।
औ उम जौखौ बानायनायाव ओह गिबियावनो जोंनो माइरंनि गोनांथिजायो। ओह लोगोसेनो माइ रंजों लोगोसे मोनसे जोबोद गोनां सिन बेसादा मोनसेया जाबाय उम एमाव। बे एमाव खौबो माइरंजोंनो बानायो नाथाय माइरंजों लोगोसे बियाव गोबां ओ मुलि हारिनि बिलाइफोर होदेरनानै बानायो। आ बे खौ बानायनायाव जोङो मोखोना बिबार, मोखोना बिलाइ इनिफ्राय माइरं आरो उम गोबां मुलि हारिनि लाइफां देग्लिनानै होफानाय जायो। ओ गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै लानानै ओ दिंखि नङाबा उवालाव देनानै गुन्दै खालामो ओमफ्राय गुन्दै खालामनानै जेब्ला गुन्दै जाजोबो अब्ला एसेमान ओ दै होनानै बेखौ ओ लारु महराव गथायैबो बानायनो हायो। आरो इसेमान दाब्ले दाब्लेबो बानायो। ओमफ्राय बेखौ ओ फोराननाय जायो ओ साननै सानथामसोनि उनाव बेखौ फोराननानै गोरान जायोब्लाथाय जों दोनथुमनोबो हायो। आरो बिखौ जौ बानाय नायाव बाहायो उम जौ बानायनोबा फार्स्टआवनो ओ माइरं माइरंखौ ओंखामजों समान संनानै लाग्रोनांगौ ओमफ्राय बे ओंखामखौ गुसु बानायो। गुसु बानायनानै बे ओ गुसु जानाय ओंखामाव एमाव दहायदि आं बुंदोंमोन बे एमावखौ ओ गुन्दै बानायफिननानै बा माने बियो गोरान जाबाय नालाय ओ पाउदार जाबाय बियो। ओमफ्राय बेखौ बे ओंखाम गुसु जानायाव गलायो गलायनानै एसे मान ओरैनो ओ गिसि जानो आन्था दै सारस्रिनानै ओ बबेबा दो-दोआव नङाबा इदिनो थौ खान्था आरियाव सोनानै दोनो।
उम उम उम।
जों एमावखौ जों मिक्स खालामनायखौ ओ बिदिनो सान ओ सप्तासेसोनि उनाव ओ सेव जेब्ला माइरं ओंखामा सेवलाङो ओमबाना बिनिब फ्राय रोसि इ ओंखारो बे रोसिखौनो जौ हिसाबै लोंनो हायो। ओमफ्राय ओ दिनो माइरं लायै माइरं ओ गुबुन गुबुन ओ जायो टेस्टा बिनि थावनाया उम। ओ ओ बिदिनो नरमेल मायरंखौ माथानि जौ बुंङो। इनिफ्राय जोंनि माइब्रा माइब्रा माइरंनिफ्राय बानायनाय जौआ माने इसेमान खदआ गोथावसिन जायो।
औ
ओ गोदैसिन जायो। इनिफ्राय ओ माथानिख्रुइ ओ माइब्रानि जौखौ साबसिन होननानै बुङो आरो। ओ लोंग्राफोरा इनिफ्राय ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंङो सेरेब बो बानायो। बे सेरेबा नो जाबाय माने ओ बेखौनो ओ गोदौ होनानै खफ' खफ'निफ्राय बानायनाय दै खफ'खौ दोनथुमनानै जि ओ लाव लाव मुवा मोनो बिदै बिखोनो सेरेब जायखौ गिसि जौबो होनो
अम अम
अम बेनो आं मिथिनाया बेखिनियानो नों बिथांङाबो माबाफोर मिथियोबा बुंलाय
ओ थ' होमबा आंनि मिथिनाय बायदिबा आं फोरमायनो सान्दों ओ जोंनाथ' मा होनो जुमाय होनोब्ला जोंना माथानि मोनसे आरो माइब्रानि मोनसे थायोना। ओ थ होमबा आंङो माय बानायनायखौ आंङो एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनिसिम थ' जोङो माइब्राखौ बानायनो थाखाय जोंनो माइब्रा माइरंनि गोनांथि जायो। ओ थह मायब्रा मायरंखौ जोंङो मा होनगोन लाबोनानै ओ माइब्रा माइरं बे खौ जोंङो सोमनानै दोननांगौ जायो। आ द बे खौ सोमनानै ओ सोमनानै दोननायखौ उनावहाय जाय मा होनगोन हमनांगौ गोनां जायो। त' हमनो थाखाय जोंङो थौआव मा होनगोन थौसे दै नंद्राया आधा आधासो मा होनगोन ओ दैखौ। होनानै जोङो इखौ गुदुं खालाम नानै खेरखायाव जुनथुनु जोंना माइब्रा माइरं बेखौ जोंङो खेरखायाव होनानै नाथाबनानै होनांगौ आरो। ना थ' बेखौ इदि नाथाबना होनानै जोंङो माबाजों लाइजौ बिलाइ होनो होननायज जिन्थुुनु जोङो थालिर बिलाइखौ दाननानै बेखौ सायाव खोबथेनानै होयो आ रोना ओ थ' बिदिनो जोङो मा ओ माइब्रा माइरंखौ हमनानै दोननांगौ जायो। जेब्लासिम माने बे माइ ब्रा माइरंआ ओंखाम बायदि महर र'लाया। दं बिनि उनावहाय जे जोङो जेब्लाहाय जे ओ बियो मा होनगोन दैनि खफ'जों मो माइब्रा माइब्रा माइरंआ जेब्ला ओंखाम महर लागोन अब्ला जोंङो बेखौ बोखांनानै मोनसे जोंना मा गोन प्लास्टिक ओ प्लास्टिक बा। प्लास्टिक थायो ओ जि खुनु जोंङो मा होनगोन जुमाय माबानायाव एरन्नायाव बेखौ बाहायनाय जायो आरो ना। त' बेखौ जोङो मि मिटार हिसाबै लाबोयो अ द बेखौ जोङो ओ माबायाव बनानै गाहायाव साफा जायगायाव बनानै जोङो जिन्थुनु माइब्रा माइरं हमनाय बेखौ लाबोनानै जोङो मा होनगोन फेनलानानै होनांगौ जायो आ रो ना फेनलानो थाखाय जोङो खादौ होननाय मोनसे ओ जिरादखौ बाहायनाय जायो। फेनलानो थाखाय ओ जाहा बियो गुदुंद्राय जायो ना? जाहाथे आखाइयाव खामा मानो खामाथों बिनि थाखाय जोङो फेनलानो था बाहाय खादौखौ बाहायो आरो। आथ' बिदिनो नों थाङा होननाय बायदि जोङो जुमायाव होनो थाखायथ' जोङो मोनसे गोनां। थार बेसादखौ नांगौ जायो बेनो जाहैबाय एमाव ओ नोंथाङा बुंनाय बाय देनो एमावखौ जोङो मा होनगोन माइरं आरो मा होनगोन मोखोना बिलाइ आरि जों बानायनाय जा जायो ओ जेनथुनु मोननाय। बेसाद मोननै मोनथामसो आरो ना बेखौ माने मिलाय। नानै माइ माबाखौ एमावखौ बानायनाय जायो तह बे एमावखौ जोङो माइब्रा माइरंआव मा होनगोन बांद्राय एसेबांबो बुरजा होजाया। मानोना बांद्राय ए इसेबां बुरजा होयोबा माइब्रानि ओ माइब्रा जुमाया माने मोजां जाहैया होननाय आं खोनानो मोन आरोना थ बेवहाय। ओ माइब्रा माइरंआव एमावखौ माने खावसेल होनाय जायो आरो। ओ बे एमावखौ जोङो सिफ्लेनानै एबा मा होनगोन गुन्द्रा गुन्द्रा खालामनानै जोङो बेवहाय सारस्रोनानै होनांगौ आरो माइब्रा माइरंआव। त एमाव खौ होखांनायनि उनावहाय जे जोङो ओ दै दै लायो। थ' बे दैखौ जोङो एसे एसे से ओरैनो बांद्राय। बुरजा नङा ओरैनो एसे जखानि हिसाबै जोङो सा सा सारस्रोनानै होनांगौ जायो आरोना। ओ थ' बे खौ सारस्रोखांनानै जोङो प्लास्टिकखौ खाथेनानै दोनो आरो।
अ।
बेखौ जोङो माबाखांनानै ओ खाथे खांनानै बेखौ जोङो जायगा मोनसे लानानै दाबसे जायगायाव दोनहैयो आरो ना। माने मोजां जायगा जा बा मा होनगोन जेरावनो गोखै बुथुनि मा होनगोन ओ मोनामनाय थाङा आरो मा जायबा मान- ओ मोदोमाव सारनाय जिथुनु माने मोदोमनाय बेसाद बेफोरो जा- ओ जाहाथे बे माइब्रानि जुमाइाव बेनि गेसा हाबहैया बेनि थाखाय जोङो मोनस बे माने खथा लानानै बेखौ दोननाय जायो आरो।
अ अ
जाहाथे माइब्रानि मा होनगोन जुमाया गाज्रि जाया। थ बिदिनो जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो माइब्रा माइरंखौबो सप्तासे सप्तासे दोननायनि उनाव जेब्ला बियो माइ ब्रा माइरंआ मा होनगोन एसे ओ गरमजों माने सेवनो हमो। अब्ला बिनिफ्राय बिदै गबोयो त बे बिदै बिदै गबा थाय जोङो बेखौ ओ दो नले बा मा होनगोन बाल्थिं होननाय जिनिसाव जोङो सोनानै दोनो आरो ना। थ बेखौ सोखांनायनि उनावहाय जे जोङो बिनि गेजेराव ओ बेनि बिद दैया ज'मा जानो थाखाय जोङो मालाबा समाव मानगोन ओ जोङो बथलखौ हा फ्लंनानै जोङो गिदिर माने आखाइ सोजानाय बथलखौ हाफ्लंनानै जों बेखौ गेजेराव दोननांगौ जायो आरो ना गुदुं गुदुं खालामनानै जाहाथे जोङो हाननो थाखाय मोजां जायो। थ बिदिनो जोङो माइब्रा आ माइ माइब्रानि जुमायखौ बानायनाय जायो आरो ना। त बेखौ ओ मा होनगोन मुख्राजों खोबनानै दोननांगौ जायो आरो ना मुख्रा एबा दाखिनिजों जाहाथे गेस फोरा हाबैनि एबा एम्फौफोर जायिनि। नि थब उनाव गारजि जानोब मा होनगोन माबा थायोना। बेनि थाखायनो मानो होन बेखौ मोजाङै खोबना दोननांगौ जायो आरो। थ बिदिनो बानायनाय जायो। माइब्रानि जुमायखौ
औ। उम दाब जिबब्ला औ। समाबो जाबायमोन।
औ औ थ होमबा नों थां नोंथांजों रायलायनानै आङो जोबोद
ओम ओ नोंथांजोबो रायलायना मोजां मोनबाय दे ओमबालाय गोजोन्थों।